हेलौ औ औ आं खोनाबाय
ओ जोङोहा दायो उन्दै समनि माखासे गोसोखांथिनि सोमोन्दै जोङोहा लायरायगोन
औ जागोन
नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा नोंहा माखासे चाइल्डहुड मेमरिस थानाय नोंनि बेफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा
औ हायो उन्दै समावथ जेनेबा नायनो थाङोब्ला आं खोब माने मोसानो मोजां मोनोमोन आरोना उन्दै समाव उन्दै समाव बिदि दखना गानहो मोसा फ बिदि लोगोखौ आङो बुंबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय लोगोबो थायोमोन आरोना बिस जों जमा बिदि ओ बिदि मोसानाय जायोमोन मानाय जायोमोन उन्दै समाव बैसागो बोथोरफोराव जेनेबा बिदि लोगोफोरजों लोगोसे एसे जोंफोरा बैसागो मागिनाय थायोमोन दाथ बेफोरखौ नुनोनो मोनला आरोना ओजों उन्दै उन्दैबा गथ सम मोनबा बेफोरबायदि रंजानाय जायोमोन आरो बेनिफ्रायथ उन्दै सम गेलेनाया दंमोन आरो जोंनि समाव दा नायनो थांबा बेफोर गेले नाया खम जालांबाय गामिफोरावबो अब्ला जों माने गेलेयोमोन बिदिनो बिलाइ दोनखोमालायनाय बिदि थाखोमालायनाय ओमफ्राय आरो बेफोरबायदि जेनेबा मा बुंगोन अखा हासोबायलै माने रायज्लायनो एसे पलेम जासिगोन दां
औ बाद खोनानायालाय खोनादों
हेलौ
ओ खोनादों आङो
औ माने इथिंजा अखा हासोबाय आरोना रायलायनो एसे पलेम जासिगोन खोमा आङो अखा हाजो होमब्ला खिन्थासिगोन दे
अ अ जागोन दे